ओ खोनादों ना? आतसा नोंथाङा दसे सम फ्रि नामा?
आंथ' दाबो दायो जेबो हाबाफारि मावथ'नाय जायाखै आङो दासो ओंखाम जाखांना नै दंफां सायाव जिरायना दं एरै सानदुं गोसाबो।
आथसा अ नोंथाङा दा होमबा फ्रि ओंखाम जाखांबाय।
आङो दा बावैसो जाखांदों नोंथां नोंथाङालाय जाबायना जायाखै ओंखामफोर?
आंबो जानायालाय जाबाय सानजौफुनिबो जाबाय आङो। जोंनाहाय अनलाजों औवा मेवायमोन।
अ गोथावानो माथो।
औ औ। होमबा आं बिथांनाव फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय जे आं नोंजों दसे सम रायलायनो सानदों आरो। मोनसे माने जोङो हमना ला ओ मोजां गाज्रि जोङो बै सल'बाथानि गेजेरजों जोङो मोजां गाज्रि खोथा बर'ननि होमबा
अ औ औ बेथ' औ औ औ बेथ' जोबोद मोजां आ दा नों होननाया नोंथां आ सावरायलायबा जों बुहुद मोजां जागोन।
औ होमबा माने बिथाङा जोङो नोङो गावनि गोसोआव मा ओ सल'बाथा दं गोसोआव बेखौ एसे फोरमायनानै होनो हागोन नोमा?
अ सल' बुङोब्लाथ' आङो गोबां सल' ओन्दै समनिफ्रायनो जोंहा आबै आबौनिफ्राय आङो खोना बोनो मोनबाय थादों नोंथां खुगानि रावजोंहाय। होमबा जोंनि ओ बे मा थांबा बिमानि रावनि ओ भाषाजोंहाय दायो बिदिनो आ आंनाव मोननैसो गोसोआव दङ जोंहा आबै आबौ खोनथालांनाय सल'आ। ओम
नोंथां सोंनाय बायदिबा नोंथाङाहाय आंखौहाय ओ सल' फोरमायनो खोनथादों आरो ना? ओ मोननैसो अ औ औ आङो अब्लालाय मोनसे ओ मरेल बा बिदिनो आं उम उम गोदोनि सल' खोन्थानो नाजानोसै एसे एसे गोसोआव दं आंनाव।
औ।
नै ओ बोरैबा बोरैबि मिस्टेकबो जानो हानाय अब्लाबो आङो फोरमायनो नाजानोसै मोजाङै।
औ औ
ओ अब्लालाय आंङो जागायनोसै सल'खौहाय सल'आ सल'नि सल'नि टाइटेलानो जाहैबाय ओ खासेव आरोहाय उम सेसा
औ
बे खासेव आरो सेसाया माने लोगोमोन आरो ओ बिराद मोजां लोगोमोन बिजोंनो बिसोरो एखेेलगे थायोमोन एखेेलगे जायोमोन मायोमोन बिदिनो बिसोरोथ' जिब जुनारसो नालाय
औ
दानाबा सानसेखालि मा जाहैखो एसे साननि गेजेराव सेसा सेसायाहाय नुबाय माने खासेवखौहाय खासेवाहाय जि ला सै लासै थाबायबो लांगासिनो दं ओमफ्राय बेखौ नुनानैहाय सेसाया बुंबाय हाब नों एफा लासै नोंनो उम सबसे लासै खारग्रा जुनार खोमा बिदि होनना बुंबाय
औ औ
ओमफ्राय दाना सानैबो एसे नांलायलायनाय जाबाय दाना बुंबाय सेसायाहाय नोङो उम सबसे ओ लासै जि जुनार नङाबा आंजोंहाय नोङो खारलायलायनाय बादिलाय होनबाय सेसायाहाय
औ
दानाबा खासेवाबो मानिबाय बाथिले
उम औ
खारनो हायो बिनि बाहागिमोन आरो।
ओमफ्राय दाना बिसोरो गासिबो जिब जुनारखौ साखि लानानै ओ मोनसे खारनाय बाजिनाय खुंबाय जाहैबाय।
उम
जायो खुंबाय ओमफ्रायहाय जानाबा बाजिलायबाय सानैजों सोर बांसिन फैसा खारनो हायो सोर मोनहैग्रो सोर देरहागोरो। जेनेबा बाजिलायबाय
खारबाय माने सेसाजों खासेवजों खारलायलायबाय बाजिलायबाय खारै खारै खारै खारै ओ सेसाया माने बिसिबांबा सिगाङाव मोनहैग्रोबाय खारै खारै खारै खारै आरोना बेसेबांबा सिगां मोनहैनानै सेसायाहाय उनथिं नायबाय आरो ओफ्राय नायनानै मिनिबाय हाब बे दासो
इसे इसे सानबाय आरो हाब बे माथो गाबोनबाबो मोनफैनाय नङा आंसो मोनहैग्रोबाय माथो बिदि सानबायसो सेसाया ओरै ससे माने खावसे मोनहै खांनानै फास्स्टआवनो सेसाया बेसेबा गोसा गोसा खारलांबाय नालाय नायफिननायाव नुहुरनायावसोयो मिथिबायनाा इसिबाङावसो दं होननानै खासेव आ खासेवा मालाय लासैबाबो बिदिनो आरामाव सिन्था गैयालासि नो खारला खारलांगासिनो दं खारलांगासिनो दं खारलांनायाथ' होना बेखौ माने थाबायलांगासिनो दं आरो लासै लासैबाबो गावबा गावनि माबेवहाय फकास होगासिनो दं मा बाजिलायनायाव ओमफ्राय दानाबा सेसायाहाय
दानाबा सेसायाहाय सानबाय आङो दसे दंफां सायाव उन्दुनोसैलै माथो खासेव आ बेसिबां उनाव दं बिदि सानबाय सासेया बे लासै लासै फै फैबाय थानाय खासेवखौ नुनानै बिदि सानबाय सेसाया ओमफ्राय बे दानाबा सायाव आराम जिरायबाय
उम
दा बे दंफां साहायाव जिरायनाय जिरायनानै बार खोलो खोलो जाबाय थानानै थेनथावबाय थेन्थावबाय थेनथावबाय ओमफ्राय लासैनो दो उ सो सेसायाहाय फाथा गैला माने सिमां नुलागासे दं आं देरहाबाय देरहाबाय बिदि माबा अनेक अनेक रोखोमनि सिमां नुलागासिनो दं आरोना सेसाया दंफां सेराव उन्दुलांबाय नालाय ओमफ्राय दानाबा बेहाथ' लांबाय जाहैबाय सेेसाया
उम
जाना मालाय खासेया आराम लासै लासैबाबो मालाया गावहा गावनि गल बाब बाजिलायनायखौ गोसो होनानै लासै लासैबाबो फोबाय दंना दहाय ओनिखायनो माने बिदिनो फैबाय थाबाय फैबाय माने थांबाय थाबाय थांबाय थाबाय खासेवाहाय ओमफ्राय लासै लासैनो सेसाखौबो बारलांबाय जाहैबाय खासेवआ ओमफ्राय सेसाया गावहा थाल गैया मालाय सेसाया सिमां नुलागासिनो दं नालाय
औ औ उन्दुनानै थाबाय माने
औ ओमफ्राय खासेवयाबो मानो माथो होनो ना माथो हो बे सिरिसो मोनदों नालाय हालाय गावहा गावनि खामानियाव बेस्थ' बाजिलायदों नालाय बाजिलायदों खासे'वा मालाय गोसोआव दंखायो ओमफ्राय खासेवआ इदिनो दावगालांबाय थाबाय दावगालांबाय थाबाय माने खारलांबाय खारलांबाय थाबाय खारलांबाय थाबाय लासै लासैबाबो ओमफ्राय देराहैबाय जाहैबाय थाङै थुङै
अ
खासेवा देरहाहैबाय ओमफ्राय र' नोंथां र' एसे ससे दं बुंबाय माने ओमफ्राय ओमफ्राय सो सेसाया सिरि मोनबाय ओमफ्राय सेसाया सिरि मोननानै नुबाय हाब बे माबोरै देरहाखो होननानै गोबां माने बियो अपसस जाबाय बिदिनो ओमफ्राय बयबो जिब जुनारा साखि दंखायोमोन नालाय बिदिनो सेसाखौसो सबसे लासै खारग्रा जुनार होननानै नाम दोनबाय दानाबा रायजोफोरा जिब जुनारनि रायजोफ्रा ओमफ्राय बिदिनो खाजिरायावहाय देरहाबाय देरहाबाय नालाय देरहाबाय बाजिलां खारोमोन नालाय सोर बांसिन खारनो हायोबा बिदिनो नाम थागोन बिदि दंखायोमोन नालाय जाहोनफोरा बाथिलांनायनि जाहोनफोरा ओंखायनो जोङो बे सल'निफ्राय सोलोंनो मोनो जे जोङो गाव गावनि सायाव बारा दुगा जानाङा बा अबार कनफिदेन्ट जानाङा जोङो बयखौबो समानै नायनांगौबा मालायखौ जि जों गाहायजों नायनाङा बिदि होननाय जायो आरो बे मरेलनि काहानिया दा जों बेनिफ्रायनो सोलोंनो मोनो आंबो एसे सोलोंदों बेनिखायनो जों बे काहानिखौथ' जोंहा आबै आबावसो खोन्थानाय मोन आं खोनानो मोननायसो ओइ दा बेनोमोन नोंथां आङो फोरमायनाय काहानिया दा नोंथाङासो माबोरै मोनखो खोनानानै आं बारा मिथिलायलांला दा नोंथाङा एसे एसे फोरमायना होदो मा बुंनो सानदों
नोंथाङा जिेबायदि मोजां काहिनि खोन्थाबाय आंनि सिगाङ जे जोङो खोथ नि सायाव बा जोङो गावखौनो गाव एसे दुगा दोननानै लानाङा माने मानसिफोरनि सिगाङाव जे जोङो दुगा बुंनानै लाब गैया आरो
औ
माने गावबा गावनि टारगेटआवहाय जोङो थाबाय थानांगौ आरो जेरै दा बिथाङा बाहायनो खोनानानै आंबो बहुत मोजां मोनबाय खोनानानै दा आंनाबो आंबो फंनैसो बेनि फंनैसो बुंनो सानदों बिथांनि सिगाङाव दा आं जिसो होमबा आंनि मोनसे सल' बाथायानो जाहैबाय मोनसे मोनज सम मार सासे आबादारि दङ
औ औ
बे आबादारिनो साथाम फिसाज्ला दङो ओफ्राय फिसााज्लाफोरा गावजों गाव नांलायबाय थायोबा नांलायबाय थायो नांलायबाय थायो ओमफ्राय बिफायाखौ नुनानैहाय थारमाने मोनसे लाबाय आरो माने बिसोरखौ मा मोनसे फोरोंनो बा लेसन होनो होननानै
औ
बिसोरनि गियानखौ सुग्रायनो होननानै दा जहाय
औ
फिसालाफोरा फिसालाफोरा गावजों गाव नांलायबाय थायो नालाय दा बिनि सायावहाय बिसोरखौहाय खाथियाय लिहरजोबाय न खाथियाव फैलाय खाथियाव होननानै दा बुं फिसाया बुंबाय लावथि मोनथाम मोननै एसे बुरजा लाबोबाय लावथि फिसा फिसा दोननानै
औ
ओमफ्राय बेयावहाय फिसालाफोरखौ बुंबाय ओ फासाव फिसालाफोरखौ फिसाज्लाफोरनो बियो लावथि मोनथाम मथाखौ एखे राहायैनो माने होबाय जमा खालामनानै ओ फिसा्ला साथामखौहाय ओ साफा साफासाय न माने - ओमफफ्राय फिसाज्ला साथामफोराबो माने सिफाय सिफायनो सेस्था खालामबाबो हायासै ओमफ्राय साफा साफा बिदिनो सेस्था खााय खााय सहाय बिफ्रा बुंबाय नोंसोरथ बायनो हासैबाय द हेमसेयावहाय बि लावथि मोनसेल होबाय साफा गमबा साफा गम्बा होबाय आरो । सिफाय होनबाय ओमफ्राय फिाजलाफोरा गोरलैयैनो बे लावथिं मोनसेखौ सिफायनो हाबाय आरो । बेखौ नुनानै ओ नोंसोर माने ज नोंसोर बेबायदिनो जागोन नोंसोर जमा थाबासो मोजां ओफ्राय हारसिं हारसिं थाबा गावनि थाखाय गाज्रि मानो होनबा नोंसोरखौ हारसिं थाबा बेलेगफोराबो बुंलांनो बा नोंसोरखौ रायलांनो माने नोंसोरखौ सिफायलांनो हागोन दा नोंसोर जमा थाबा नों सोर साथामखौबो रावबो स्पेन्ड हानाय नङा बिदिनो बुंनानै फिसलाय फिसा फिसााज्लाफोरखौ बुजायबाय आरो दा बेनो जाहैबाय ज जोङो जमा इउनिटि थायोबा जोंङो देरहानो हायो एबा जों हारसिं हारसिं थायोबा जों देरहानो हाया बेफोरबायदि खोथाखो बुंदों आरो फिफाया आंनि सलबबायथाय एसेनोसै दाथ समाव जाहैबाय बिसिङावनो दोनथलायनाय जासग नङा माब थां ।
औ नोंथां दे गोजोननाय थाबाय नोंथां नोंजों सावरायनानैहाय ओ
औ औदे